ना खोना खोनादं
औ खोनायाखै नोंथां।
दा खोनाबायना?
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
नोंथां ना खबरा माबायदि?
खबरा मोजाङैनो दं दासान्दै नोंथां नालाय?
आंनाबो बिदिनो मोजाङैनो दंथ'यो' र' नोंथां। दा नोंथाङा मा खामगासिनो? दङ
आङो स
अ
ओ गारिब फोरनि बेलायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनो लुबैदोंमोन नोंथाङा सम हागोन
औ हागोन नोंथां हागोन आं
औ दा नोंथां ओ आथिखालनि मुगायाव थाखाय एसेबा ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो दाबसे जागानिफ्राय गुबुन दाबस से जायगासिम ओ खम सम गेजेराव थांनोब्ला माने गारि मथर नो बाहायनाय जायो होननानै औ दा ओ नोंथाङा बुंथि आ होनो बा बे गारि म मथरनि मुलाम्फा एबा ओ ओ मोननै मा जाहोननि थाखाय नांगौ गारि मथरखौ
दा जोंनो गारि-मथरखौ गोबां जाहोननि थाखायनो नांगौ जायो। जेरै जोङो बबावबा थांनोबा गोजान जायगाफोराव थांनोबा जोंनो गारि मथरनि नांगौ जायो आरो जों बांसिनानो बबावबा गोजान जायगायाव थांनोबा फेमिलिफोरजों थांनोबा लोगोफोरजों थां थांनोबा ज'यै जमा थांनो बा जोङो गारि गिदिरफोरखौ लायो आरो आरो फिसा फिनलु बे खाथि खालानि लामाफोराव थांनोब्ला जोङो ओरैनो बाइक स्कुटि हयथ'बा जोङो बांसिनानो इ रिक्सा बाहायनाय जायो आरो जों दा ओ उम दानाथ' बांसिनानो बांसिनानो खार लाजुब्बाय नालाय बांसिनानो खारजों बेरायनाय नुयो आरो आं मानसिफोरखौ दा जोंना उम जोंना बे गारिनि ओ बे गारिनि मो फायदायानो जाबाय मुलाम्फायानो जाबायदि जोङो थि समाव जोङो जिखुनु जागायावनो थाङा मानो जोङो थि समाव जों सहैनो हायो आरो नांगौ बायसा टाइमाव
औ दा नोंथाङा बुं बुंथिनाय मथे गारि मथरनि गोबां मुलाम फा दङ' ओ बिजों लोगोसेनो गारि मथरनि मोननैस- सो खहाबो दोंङो होननानै बयबो मोनथिगौ
औ नंगौ मिथिगौ औ
दा जेरैबायदि गारि मथलद मथरनि फ्राय जा गेस ओंखारो एबा जि ओ थावखौ सोनाय जायो गारि मथराव औ बियो खामबाथाय मान- ने बिनि फ्राय मोनसे खहा गोनां ओंखारो आरो ना
औ औ
ओ जाय जोंनि मिथिंगाखौ जोबोद खहा खालामो औ जायनि जाहोनाव जोंना दासान्दै माने दुं थायाबो सानफा एफा बांलांनो हमगासिनो औ औ आरो गारि मथ'र जाय फोर सलायो खायफा सुबुंफोरा माने मोजां स सलायाबालानो ओ गुबुननि जिउखौ माने खहा खालामनायबो गोबां नुनो मोनो जोङो आरो
औ औ नोंगौ नोंगौ नोंथां
औ दा नोंथाङा बेफोरनि बेलायाव माबाफोर बुंनो गोसो दङ' नामा?
आं बुंनो थाङोबा ओ जोंहा फार्स्टआवनो गारि मथ'रा जोंना पलिउ ओ पलिउसन हयथ'बा जों बे मिथिंगाखौ खहा खालामो मानोना खालामनायाथ' खालामो एसे जों जेब्ला गारि सालायो जों पेट्रल होननाय सोयो आरोना बे पेट्रला बे पेट्रला इन्जिनाव थांनानै खामनानै जि ओ थङा ओंखारो बे थङाया औ बे गेसआ कार्बन डाइ अक्साइड जायो आरो
औ कार्बनडाइ अक्साइड मिथेन
औ जायनि जाहोनाव ओ जोंनि बे मिथिंगायाव एसे खहा जायो आरो दुंथायफोराबो बाङो आरो बिनि थाखाय दा जोंनाव गोबां औ
ओ नोंथाङा' मिथिगौ जानांगौ आथिखालाव माने इ रिक्सा होननाय गोबां नुजाथिनो हमदों गामि गामि ओनसोलाव माने इ रिक्साया गोबां नुजाथिदों आरो ना
औ नंगौ नोंथां
दा नोंथाङा मिथिखागौ जानागौ इ माने ओं एबा कारेन्टजोंसो खारो
औ नंगौ नंगौ औ
औ दा बे इ रिक्साया जोंनि मि थिंगानि एसे माने लोगो हिसाबै खामानि मावो आरो ना
दां।
औ दा नोंथाङा माबाफोर बुंथिनो दङ नामा? जेनेबा बियो बेफोर सा जेनेबा ओ कारेन्टजों खारनाय बनायनाया मोजांसिन जागोन उनाव माबाफोर बुंथिनो दङ नामा नोंथाङा?
आंनि नोजोराव दा जों जि कारेन्ट बाहायबाय दं बे कारेन्टआबो मोनसे पलिउसन बानायगासिनो आरो फारसेथिं नाथाय फारसेथिं मोजांबो जागासिनो दा जों बुंनो थाङोब्ला बेटारि गारिनि दा बे टारि गारिखौ जोङो लाइनजोंसो सालायो नालाय। दा लामाफोराव जोंहा जेबो कार्बणडाय अक्साइड बेफोरबायसा गारलांनाय जाया आरोना उनथिं। थारि गारिफोरजों ओम नाथाय जों जि कारेन्ट बाहायो जि
लाइन कारेन्ट बाहायो जोङो बे बबे फैदों बे फै। बबेबा निउकलियार पावार स्टेसननिफ्राय हयथबा बबेबा हाइड्र हाइद्रलिक बे तारनिफ्राय औ। इलेक्ट्रिकनिफ्राय फैदों औ औ औ बारजों बानायनानै फैदों‌। औ नंगौ नंगौ औ। औ नाथाय बेफोरबो औ।
औ औ। आं नोंथांनि बुंनायखौ खोनायाखै एसे खोना बुंफिननो हागोन ना?
नोंथाङा जे जि खार जों बाहायो